खोनाबाय
औ खोनाबाय
इयु मा खालामदों?
ओरैनो दं गेमसो गेलेदोंमोन आं बरिं मोननायखाय ओंखाम जाखांनानै दसे
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया मासोमोन दहाय साननि मैथा सिख्ला ना ना भाजा।
ए
उम नोंसोरा ला?
जोंना आलु पटल लाब्रा आलु पटल लाब्रा ओमफ्राय नाजों मुदुफुल बिबार फाजा
उम
बाथोन
उम
औ
ओमफ्राय अबेनिमोनलाय?
आंनिया काजलगाव
खाजोल फुनजोबो नामा नोंसोरो ना माबाया ल' माया मा होनो पत माबानिया र' दिनै जालायदों गासिबो खाजल फुनजोबो होजायो बांसिन
ए जानो आं मिथिया सोर सोर दंबावो।
औ मानिफ्राय मोनामोन नों ओमफ्राय ना नों माबानिबायदि
आङो सा सासे लोगो खोन्थादोंमोन आंनो
ए
बे लोगो खोनथानायानो हा
गामियाव बिबदि बानाय फैयामोन जों माबा बासखावखोमा दं नामा?
ए
मा गामिनि नोंसिनालाय खाजलगाव
बाजार खाथियावनो
उम
बाजारनि खोलाहा खुसि ओ खुसि बाजारनि खलाहा
मानि खोला
बाजारनि बे खुसि जाग्रा लोंग्रा माबाखौ नुबाय दा
खुसि जाग्रा लोंग्रा माखौ होनदों नोंबा
लोगो सासे थायोमोन बेसो मोनथियो मोजां आं बे साइडनि गामिखौ बारा मोनथि बे साइडनि गामिखौ होनदा आं बारा मोनथिजोबा
ए
माथो खालामबाय दं
ओरैनो नै लेबथबाव गानसो दामलाबायदों
उम
गेमसो गेलेलाबायदोंमोन आं
उम
मा गेम गेलेयो नोंहालाय
आं गेलेया गेलेनो रोङा आं
एम एलबो गेलेया
ओहो आं गेमखौनो माबाया बाहायफेरा। अ बे बिदि होनो मोनो मोना मा होनफ्रांबायसो
बाहायफेरा होननाया मा जाखो जेनेबा
उम माने
उम उम दामजुंनि गेलेग्रा
ओ जानबुंनि गेलेग्रा
अबाव हाबो बेवहायनो खाजोलगावाव हम खोनाबाय हेलौ मबेल गंसेया बोरो